नोंथां ओं गोजोन मोनाबिलि।
नोंथांसिमबो गोजोन मोना
आङो दिनैहाय नोंथांजोंहाय बर'नि फोरबोनि बागै रायलायनो सानदों बैसागु फोरबोनि बायदि फोरबोनि बागै। रायज्लायनो हागोन ना नोंथां?
औ रायज्लायजागोन नोंथां मानो रायज्लाय जाया जानो दे अब्ला नोंथाङा मा बुंनो सानदों बेफोरबोनि बागै एसे बुंलांदो।
औ बैसागुखौथ' जोङो बर'फोरा बर' हारिनि बो फोरबोफोरनि मादाव बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो हिसाबै जोङो फालिनाय जायो।
उम उम
बैसागुआव जों बर'फोरनि आमाय थुखुल होननानैबो बुंनाय जाय जायो जों बैसागुआवहाय मोननै रोखोमै फालिनायखौ फालिनाय जायो जेनेबा मोनसेया मोसौ बैसागु आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय मानसि बैसागु बर' समाजाव मोननै रोखोमै फोरबोखौ खुंनाय नुनो मोनो जोङो बेनिनो मोनसेया जाहै बोथोरजों लोब्बा थानाय आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय जोङो धोरोमजों लोब्बा थानाय फोरबोफोर आबादा जेनबा आबादा गाहाय हारि बर'फोरनि देरसिन आरो गोनांथारसिन सुबुं फोरबोआनो जाबाय जादों बैसागु बेखौ जायगा लायै लायै जायगा बैसागोबो बुङो बैसा बैसागुआ आ बर' बर'नि बोथोर आरो आबादजों लोब्बा थानाय जोबोद रंजा खुसियै रंजानानै फोरबोखौ फालियो।
उम उम
बैसागुखौ बर'फ्रा बोथोरनि गोदान एबा गोदान बोसोरखौ फो बोसोरनि फोरबोखौ फा फालिनाय महरै खुंनाय जायो
जेनेबा जों बैस सागु हाय मोननै रोखोमै फालिनाय जायो नालाय मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु। मोसौ बैसागुहाय जोङो सैथ्र दाननि जोबथा सानखालि फालिनाय जायो ओमफाय बेखौ। मोसौ बैसागुखौहाय बे सानखालि जोङो मोसौ फोरखौ ओहो फुं फुङावनो मोसौफोरखौ गलिनिफ्राय होनानै दैमा दैसा एबा बिलोफोराव लांनानै थुखैहैनाय जायो थुखैखांनायनि उनाव जो जों बिसोरखौ ओ बिसोरखौहाय लावथि ओदि खालि मोसौ बैसागुलि बिसोरखौ लावथिजों बुनाय जाया बिसोरखौ माजों बुनाय जायो होलांनाय समावहाय दिग्लिथिब दिग्लिथिब बिलाइ बिबार गोनां खाथि बिफां रायदों नोल बायदिफोरजोंसो बुनाय जायो थुखैखांनायनि उनाव मोसौफोरखौ लाव फान्थाव हालदै बेदर थुख्राजों खुबैनानै बो सारस्रिनाय जायो। थुखैखांनानै लाव फान्थाव हालदै बिबारफोरनि माला सुनानै गानहोयो गंफ्राव थाव गुयै फुननानै होयो आसुगुदाव ओमफाय फुनखांनायनि उनाव गो गोथां थाव गुगैजों हांगार जों लगायनानानै मोसौनि मोदोमाव माबाजों इनदि देन्था नङाबा
औ औ
बायदि बायदिफोरजों थफा थफा दागो होनाय जायो बिसोरखौहाय ओमफाय बिसो बि दि फुनखांनानै बिसोरबो मोसौफोरखौ ओइदिनखालि खानाय जाया उदाङैनो हगार हरनाय जायो स संक्रान्ति सानखालि मोसौ फोरखौ बैसागुआव मोनाबिलियाव गलि गलियाव जेवारि बाथि सावनानै मोसौफोरखौ बरायनाय जायो आरो बिसोर बेफोरखौ गोदान गोदान फागा एबा दुरुंफोरजों खानाय जायो।
औ औ औ दे बुंलांदो नोंथां औ
ओबेजों लोगोसेनो ओइदिनखालि जोङो मोसौ बैसागु जों लोब्बा लाखिनानै जोङो गोखा गोखै जानाय एबा खुंगा जानाय होननानै जा गाजा गोमजायै गोखा गोखै जानायखौ खुङो बेयाव जोङो जोंनिनो जेनेबा बर' गामिफोराव मोननाय हाग्राफोराव जेनैब मैगं थाइगं बेफोरो जेरै ओ गोखा गोखै गोखै गोखा बेफोरखौ ज' खांनानै जेरै मानिमुनि मा मान्दे नारजि थालेथ फस स्ला बायदिफोरखौहाय जोङो बेदरफोरजों संनानै ज' गोखा गोखैखौ जानाय जायो बे गोखा गोखैफोरखौ जायोबा मा जायो मुलि महरै स समाजाव नाजावनाय जायो जेनबा म बे खाजिखौ जायोब्ला गोजाम बोसोरनि बेरामनिफ्राय जिउसारफ्रा जोबस्रांनानै गोदान बोसोरनि गोदान जिउ मोनथों हास्थायनायखौ जोंङो बिनि थाखाय जानाय जायो बे गोखा गोखैखौ बे खाजिखौ न'खराव एबा समाजावनो जानायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो मोसौ बैसागुआ जोबनानै थाङो मानसि बैसागुआवहाय बैसागनि एक थारिखआवहाय जोङो बयबो न' दुगैस्रां लोबस्रां आफा बोरैबाथ' जेनेबा गावबागाव न'आवनो थानाय सिबलायाव बाथौ गुदियाव जेनेबा जेवारि आलारि बाथि सावनानै खुलुमो बेजों लोगोसेनो गामिनि बोराय बे थ' ज' जेनेबा गिदिरफ्रा उन्दैफोरखौ अननाय आरो उन्दैफ्रा गिदिरफोरखौ खुलुमनानै बिदि बोरस सारसस्रिलायनाय जायो
औ औ
ओमफ्राय बैसागुआव रंजानाय होननानै बुङोब्ला जोङो सिगांनि समाव खाम जथा सिफुं सेरजा गंगोना जाबख्रिं थरखा बायदि आरो खननाय दामनाय मोसानाय जों बर' गामिफोरखौ गोमसार होनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दानि दिनाव बेफोरखौ खम जालांनायखौ नुनो मोनो बेजों लोगोसे बेहाय बर'फ्रा देलाय मालाय जेनेबा बिबारफोर खात्रि बिबार ओमफाय बायदिसिना बिबारखौ थुनानै मोसानानै रंजा रंजा न'खर न'खर जौ लोंनानै नानै मोसानायखौ नुनो मोनो ग गेदेर उन्दै मान होलायो बिदिनो बैसागुआवहाय सिगांनि समाव सफथा हफतासिम खुंनाय जायोमोन दिनाव बेफोरो खम जालांनायखौ नुनो मोनबाय बेबायदिनो दाबो दानि दिनावबो जों रंजालि बैसागु फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथाङा माबाफोर बुंनो गोसो नामा बर' हारिनि बागै बुंलांनो हागोन
बर' हारिनि बागैथ' आङो दा जेबो बुंनो सान माने नोंथां नोंथाङाथ' बर' हा फोरबोनि बागै बुंखांबाय आं थांनो जास्ट ओरैनो खायसे दावबायारि जायगाफोरनि सोमोन्दैसो एसे सावरायनो सानदों दा जोंनि हमना ला बाक्सा जिल्लानि दावबायारि आंथ' बाक्सा जिल्लानि नालाय नोंथां नोंथाङाथ' क'क्राझार जिल्लानि जाहैबाय दा बाक्सा जिल्लायावहाय जोंना खायसे मख'जाथाव जोंना दावबायारि दावबाय जानाय जायगाफोर दङ जेरैहाय जों बुंनो थाङोब्ला मानास नोंथाङाथ' मिथिगौ जानांगौ खोनाफेरबायना नोंथां मानास बे जोंनि ओ मानासावहाय जोंनाया मानि थाखाय मुंदांखा होननानै बुङोब्ला बेयो मोनसे टाइगार रिजार्भ मोसानि बेयाव मोनसे जोंनि जुनार फोरनि मोसा गान्दा बिदिनो मुफु फुर मैदेर मै बायदि दाावमा दाउसाफोरजों जोंना बे बुंफबनाया आरोना बेयो मोनसे जोंनि मख'जाथाव जेनेबा जेरावहाय माने गासोयबो सुबुंफोरानो रंजाबाजा। ज बेहाय थाङो जिबफोराव गाखोनानै बैफोर। दाउ मिथिंगायारि बे नुथाय। जिब जुनार मैदेर मोसा बेफोरखौ नायनो थांनाय जायो आरोोना ओमफ्राय बेहा हथायनि लोगोसे बे माने जोबोर समायना मोनसे हाग्रा मा हाग्रा। बे हाग्रामा बेयो लोगोसेनो बेहाय मा दङ जोंना मानास दैमाबो। बेखौबो नुनो मोननाय जागोन आरो नोंथां बेजों लोगोसेनो जोंनिया। दोङो बगामाथि नोंथाङा खोनाफेरदोंना फैराखैथाय बगामाथि।
खोनाबाय।
औ औ बे बगामेथायाइयाबो जोंना बाक्सा जिल्लायावनो दङ बेयो मा जाहैयो जोंना। भुटाननि एसे खाथि जायो आरोना मसु लपुरनिफ्राय बियो मा जायो थामजिबा किल'मिटार। गोजानजायो बगामातियाहाय बे बगामातियाहाय। खाुथियावबो जोंना जोबोर मुंदांखा जेराव मानसिफोरा। बेरायनो थाङो दावबायनो थाङो पिकनिक बायदिसिना। जानो थाङो गोबां मानसिफोरानो बे लोगोसे ट्रेकिंफोरबो खालामहैयो। ओमफ्राय मिथिंगानि नुथायाइखौबो माने लायो आरो ना गोजोननाय लायो मिथिंगानि। नुथाइजों बिदिनो रंजानानै खायसे सावगारिफोर सेबखाङो। बेहाय माने नोंनि ओ फरायसालिनिफ्राय बा कले ओ। कलेज फोरनिफ्रायहाय फरायसाफोरखौ लांनानै दिन्थिहैनो हायो। आरो लोगोसेनो न'खरनि सोद्रोमा। फोराबो थांनानै बेहाय दावबायहैनो हायो आरो बे जायगायाहाय जोबोर मोजां जायगा। लोगोसेनो जोंना दोङो दारागाव दारागावबो बे। नोंथाङाथ' थांफेरबाय नामा नोंथां दावरागावआव।
आं आंथ'।
औ औ बे दारागावाबो जोबोद मोजां नोंथां बेबो बे जों। पिकनिक जाहैजायो ओ मिथिंगाजोंनो बेबो बुंफुंनाय। दारागावाबो जेरैहाय हाग्राफोर नुगोन दैमा दोङो हाजो दोङो। बे पिकनिक जानो थाखाय जोबोर मोजां आरो ना। ओरैनो सेंग्रा सिख्लाफोराबो ओरैनो रंजायो बहाबा गोलोम बोथोरनि समावहाय बेयो। दुगैस्रांनो थाङो आरो। ओमफफ्राय गोबां न'खरनि मानसिफोराबो ज' ज'यै थांजायो आरो बेवहाय लोगोसे। बिदिनो सकिबो दोङो जोंनि बेयावनो दावबाय जानाय जायगा बे भुटान बरदार। जायो आरो बियो बिनि जे बार बियो जोबोर जोंना थाजिम मोनो। बेहाय थांनानै बिफां लाइफां। बिफां जि हासो हाला मोनसे जोबोर समायना नुथाय बियो। सकियाहाय जेराव जोङो आबहावाखौ लानानै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बेहाय थांनानै गोबां सुबुंफ्रानो बेहाय थांनानै रंजाहैयो। न'खरफोरा न'खरनि सोद्रोमाफोर बा लोगोफोरजों थांनानै रंजाहैनो हागोन आरो ना। बिनि नुथाइफोराबो जोबोर गोजोननाय मोनगोन जेरावहाय दैमाबो दङ बोहैलांनाय फिसानो। लोगोसेनो मैना फुख्रिबो दङ मैना फुख्रियालाय। सरासनस्रै बेहाय मन्दिर दङ आरो ना मैना फुख्रियावहाय। बे मैना फुख्रियावहाय मोनसे माने फुख्रि फुख्रियानो। फुख्रिजोंनो सोमोन्दो गोनां बियो जेराव लकेल मानसि। फोराहाय बे थागिबि मानसि थाङो रंजायो दाथ' मोनसे। समावहाय बे मैना फुख्रियावहाय जोंना मोनसे समावहाय बिराद बार बारनाय अखा। गोलैनाय सम जादोंमोन ना मा बोसोरावमोन आं बगारबाय बे बोसोरावहाय। एसे बारनि जा। हाथथायनि जाहोनावहाय माने थांग्रा लामाया एसे बायनानै। ओ माबा जाना दोङो आरो गाज्रि थासारियाव जानानै दोङो मन्दिरनि थासारिया बेसे गाज्रियाव जाना दोङो नाथाय बेहाय थाङोब्ला हाजो बेरायनाय लोगोसे समायना बिफां लाइफांफोरनि नुथाय लोगोसे मन्दिर खुलुमनो मोन गोन आरो बे मैना होननाय फुख्रि बे फुख्रिनि नामा मैना बेहाय थांनानै माने खुलुमहैनो गोजोननायखौ लाहैनो हागोन आरो नोंथां बे जोंनि गासैबो सुबुंफोरानो थां ङो दाथ' गोजान गोजाननिया एसे फैग्रा जाबाय मिथिलांबाय नालाय मानसिफोराहाय फैयो आरो आरो बेयावहाय लोगोसेनो दंबावो मथानगुरि होननाय बे मुथानगुरियाथ' ओ मानास बिबार बे मानास दैमानियावनो होनजायो बे मानासावनो दङ बेबो मोनसे भुटाननि बे हाजो बा बिफां लाइफां बायदिफोरनि नुथायखौ खौ दिन्थि हरजोबो माने बे थांबा नुनो मोनो आरो बेफोरखौहाय गोबां सुबुंफोरानो थाङो थांनानै बे सान ओंखारनाय सान हाबनाय बायदिफोरनि नुथाय माने जोंनाथ' हाजो बायदिसिनाफोर जों जोङो समखौ बारहरोबा गोस खौबो बांसिन गोजोन्नाय मोनो होमबा नङा होमबा नोंथां बिदिनो बे मिथिंगानि गोजोननायजों नो समखौ बारहरनो हायो गोजोननाय मोनो आरो बेफोराव थांनानै नोंथाङा मालाबाफोर फैनानै बेराय फैनो हागोन नोंथां। बाक्सा डिस्ट्रिकआव फैनानै नोंथांमोननिखिबो क'क्राझारखि बुहुद गोबां बिदिनो बेरायथावना जायगा दङना नोंथां ओरैनो नामखिनिखौ आंनो खिन्थानो हागोना नों
अ जोंनि क'क्राझारनियावहाय जेरै दा बयबो मिथिखायो सिखोना जोहोलाव ओमफाय रायमना बेबोहाय सिखोना जोहोलावहाय बेहाय मा दङ बर' हारिनि जोहोलाव बेहाय सिखोना जोहोलावनि माबा जायगा दंबाय जोनोम जायगा सिगाङावहाय बेहाय सिखोना जोहोलावनि गामिमोन आरोना ओमफाय दा गोदोथारावहाय दानि दाथ' बेाहाय हाग्रा बारि जाजोब्बाय दा बियो नेसनेल पार्क जाबाय आरो दाहाय बेहाय ओ गोबां जिब जुनार जेरै दा गल्डेन